हेल'
हेल' नोंथां।
हेल'
औ खोनादों ना नोथांङा
खोनादोंना नोथा औ खोनादों
औ औ खोनादों नोंथांखौबो
गोजोन फुंबिलिनि गाहाम हामलायनाय सासि हरबाय नोंथा निसिम औ नोंथांनिसो नोंथांजों आं मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो होननानै कल खालामदोंमोन नों नोंथाङा सम होनो हागोन ना? औ
खारैनो
औ बे आयदायानो जाहैबाय ना गुरनाय जों बयबो मिथिखायो जोंहा बर'फोरा गोदो गोदायनिफ्रायनो नाहा मैहा थांनानै जाग्रा हारि नङा होमबा? औ जोङो दिनैसिम औ जों दिनैसिम बर'फोरखौ ना गुरनानै जानायखौ जोङो नुनो मोनदों ओ बे गोदो गोदाय गोदो गोदायनिफ्रायनो सोलिबोनाय जोंनि दोरोङारि आ - मोनसे हारिमुनि नेरसोन आरोना अ बे
नो
औ जोङो ना गुरनाय होनोब्ला जोङो जेब्ला ओ दैज्लां जाजेनो एबा अखा हाजेनो बेबायदि बैसाग एबा जेथो बेबायदि समाव जोङो ओ- ना गोरलै गुरनो थाङो आरो ना गोरलै गुरनो थाङो बेबाय दिनो ना गोरलैखो माने एसे दै जेब जेब जानाय हा थोन बेबायदि फोराननानै माने बोनानै ना गोरलैफोर हमनानै लाबोयो आरोना बेबायदिनो
जोङो ना गोरलैफोरखौ लाबोनानै खारै मैगं खारै बायदिसिना मैगं बुथुमनानै खारैजों ओंख्रि संनानै जाफैनायखौबो जों नुनो मोन्दों। नङा होनबा आरो बेबायदिनो बेबायदिनो ओ जोङो जेब्ला ओ ओ दैज्लां गेजेर जायो दैज्लां गेजेर जायोब्ला जोङो बिलोफोराव जोङो बेर जाहैनो थाङो बेर जानाया जाहैबाय ओ जेखाय ज' ज' थांनानै जोङो जेखाइखौ गोबां ओ सारि सारि सानानै जोङो नाखौ एसे गोजाननिफ्राय माने एक मिटार नङाबा आधा मिटारसोनिफ्राय जोङो नाखौ होनानै लाङो आरोना जेखाय खौ साना दोननानै ओ ना होनानै लांनानै ओमफाय जेखाइ खाथि मोनोहैयोब्ला जोङो गोरोमो। खायसेया ओरैनो आइथिंजों जुग्लुबो बेबायदि खालामोब्ला जों माने ना फोरखौ हमनानैबो मोनो आरो बि माखासेया होनानै लाबनाय नाफोरा जेखायाव हाबो आरो जुदि बिलोआव नाफोरा थायो अब्ला जोङो बेबायदिनो नाफोरखौ जेखाइ सानानै स्र' स्र'यै गुरनानै लाबोयो आरोना। आरो खायसे खायसे ओरैनो जुग्रुब जुग्रुब गुरनानैबो मोनो। आरो जोङो जेब्ला बेबायदिनो दैज्लाङाव जों बेबायदिनो गुरनानै लाबो आरो आरो बि बेनि अनगायैबो जोङो दैज्लाङाव हाखर हाला हाखर हाला बायदिफोरनिफ्रायबो बोरसिजों बोननानैबो जोङो ना मोनो। लोङिजों सानानैबो जों ना मोनो। आरो सेन बायदिसिना सानानैबो जों नाखौ हमनानै लाबोनानै ओंख्रि जा फैयो आरो जों माब्लाबा जोङो ओरैनोबो एवनानै जायो माब्लाबा बायदिसिना मैगं बुथुमनानै ओंख्रि संनानै जायो बेबायदिनो जोङो नाखौबो गुरनानै जायो आरोना आरो मेसें बोथोरावबो जोङो ना गुरनायखौ नुनो मोनो। मेसें बोथोराव जेब्ला बिलोफोरा रानो जोङो दोल गानाय होनो जे दोल गानाय बेहाय जोङो जेखाइखौ लांनायखाय जायो आरोना। लाङा लासिनो जों खबबायफोरल' लांनानै हाग्रा बोनानै नाफोरखौ गोरोमनानै लाबो आरो। बेखौ जोङो दोन जानाय होननानै बुङो नोंगौ नङा होमबा नोंथां औ। ओ दा आङो औ औ। आंनि रोंगौथिखिनिखौ आं बेखिनियावनो फोरमायनो हा फोरमायबाय नोंथांनिसिम। नोंथांनो दा नोंथाङा नोंथांनि रोंगौथि बायदि आंनो फोरमायनो हागोन नामा?
मावनांगौथारोनो। जोंनोथ' जेरै जोङो ना गुरनो थांब्ला जोंनो जेखाइ खबायनि गोनांथि जायो नङा होनबा नोंथां?
औ
औ आरो जेरै जोङो जेखाय ग्लैया-गैयाब्लाबो जेरै जेंगाय होननानै बुङो जों जेंगायजोंबो नाखौ गुरनो थांनाय जायो आरोना आरो बुंनो थाङोब्ला गोबाङानो जेरै जेखाइ खबाइ गैयाब्लाबो जेरै जोंङो मना गांसे लानानै जेरै नाखौ जोङो दांब्रबनो थाङो आरो ना जेरै दैमाफोराव औ। बुंनो थाङोब्ला जोङो दांब्रब्रनानैबो गोबां नाथुरि नाथुरिबो सुनाय जायो आरो ना। जों बर'फोरा ना थुरिबो सुनो रोंगौ जेरै हाब्रु हा हाब्रु हाय औ दै बुरजा ब्लाबो जों नाथुरिखौ सुनाय जायो आरो जेरै जोङो बेहाय गोबां रोखोमनि ना मोननो हायो आरो ना जेरै ना थुरि ना बोथिया ना जेरै नास्राय ना फिथिख्रि गोबां रोखोमनि जों नाफोरखौ मोननो हायो आरो ना दैमानि ना
औ औ।
आरो बुंनो थाङोब्ला जेरै जोङो दाथ' दैज्लां बोथोर दैज्लां बोथोराव गोबां रोखोमनि ना मोनो आरोना। जेरै ना फिथिख्रि ना बोथिया ना थुरि ना नास्राय ना। सिंग्रा ना सिंग्रा नाफोरा दैज्लां बोथोराव गोबां जायो आरोना।
औ औ।
औ आरो बुंनो थाङोब्ला जों बे नाफोरखौ ओ जेरै मैगं थाइगंजों जाजानाय जेरै जोङो मैसथा मैगं होननानै बुंनाय जायो। जों बर'फोरा बांसिन मैस्था मैगंजोंनो जायो आरोना नोंथां।
औ औ थारैनो।
आरो बुंनो थाङोब्ला जेरै जोङो मैस्थाजों खांख्राइजों बर'फोरा बांसिन जायो आरो जेरै दैज्लां बोथोराव खांख्राय मोनो नालाय सान्दुं गोसायाव जेब्ला दैया दुङो अब्ला ना खांख्राया गोबां ओंखारो आरोना जेरै दैमाफोराव। आरो दुब्लि फोथाराव बांसिन खांख्राइफोरखौ जों मोननो हायो आरोना जेरै जोङो बे खांख्राइफोरखौ जोङो मैस्थाफोरजों गोबाङानो जायो आरोना जेरै जोङो दाथ' दैज्लां बोथोराव जिंखा आबाद मावनाय जायो नालाय जेरै बे जिंखा आबाद खौ जेरै जोङो बे जिंगा फिथाइजों जोङो नाजों नाजों खांख्राइ बेफोरबायदि जायो आरो ना जोबोद गोथाव थावो आरोना आरो बुंनो थाङोब्ला आगोलनि जुगाव जेरै जोङो खांख्राइजों खारं खान्दाय जायोमोन आरोना नोंथां। जेरै दैज्लां बोथोराव जोङो दाथ' दैज्लां बोथोराव दैज्लां बोथोरा जोबांनो हमसैयानो जेरै खारं खान्दाय बिबार फोराबो बारगाबाय। जोङो खारं खान्दाय जों गोबां जायोमोन आरोना। आरो दाथ' थास' बिबार ओंखारदों नङा होमब्ला नो थां जेरै थास' बिबारजों जेरै जोङो खांख्राइबो जायो आरो ना। जेरै थास' बिबारजों खांख्राइ जायोब्ला जोबोद थावो आरोना आगोलनि जुगाव जोङो बांस औ। आगोलनि जुगाव जों बांसिन खांख ख्राइजों थास' थास' बिबार गोबां जानायखौ जों नुनो मोनोमोन। आरो जोंबो दाबो जायो आरोना गोदोनि जुगाव एसेआ एसे मोजांसिनमोन। जेरै खारं खान्दायजों खांख्राइ ना गोबां जायोमोन आरोना दानि जुगाव एसे खमायबाय जेरै जों खारं खान्दायफोरखौ ब्रयलार बेदर एबा अमा बेदरदोंसो जों बांसिन जायो आरोना नोंथां।
औ।
आरो बुंनो थाङोब्ला जोङो गोबां बिदिनो नाफोरखौ गोबां ओ थाइगिरदोंबो जों जानो हायो आरोना जेरै थाइगिर होननानै बुङो। नोंथाङाथ' सिनायगौ जानांगौ औ औ थायगेरजों। औ नंगौ नोथां। थाइगिर अनला खारैजों थाइगिर ना होनानै जों जायोब्ला जोबोद गोथाव आरोना जोबोद। थावो आगोलनि जुगाव बांसिन जायोमोन आरोना दानि जुगावबो जायो। थेवब्लाबो जोङो जोबोद गोथाव मोनो आरो ना थाइगिरजों ना होनब्लाथाय आरो थाइगिरजों अनला मैखि होनबाथाय गोबाव थाव मोनो आरोना जोङो थावनायखौ जोबोद गोथाव मोनो आरो जोङो बिदिनो जाजाग्रा होनोब्लाथ' गोबां जोङो खारदि खारिजों ना जोबोद गोथाव मोनो जेरै खारदि खारै जेरै सरजना बिलाइ। ओ थास' जेरै जोङो गोबां रोखोमनि खायला बिलाइ गोबां रोखोमनि जेरै जोङो नागिरनानै जोङो दा बायसाबो औ जोगोनार बिजौ खारै जायो आरो ना जोबोद गोथाव थावो जेरै जोङो ना गोथांफोरजों जायोब्ला। आरो जेरै जोंनि बर' आइजोफोरा जेरै ना गुरनानै गोबां फान-फानो आरोना जेरै नास्राय नाफोरखौ दैमाफोराव गुरनानै। बेफोरनिफ्रायबो जों गोबां रां मोननो हायो नङा होमबा नोंथां?
जोंनि गोरिब गोरि आइजोफोरा बेबायदिनो ओ ना गुरनानै मेसें ङावनो जा दैज्लाङावनो जा औ दैमायाव नाथुर बायदि हना लाबनानै दैमानिफ ओमफ्राय ना नाथुर ना बेफोरखौ साम' बायदिसिना खनना लाबनानै बि ओ बाजाराव फानफैनायखौ फानफैनानै बेबायदिनो रां खामायनानै न'खर सुंनायखौ जों नुनो मोन्दों आरो।
अ नुनो मोनदों थारैनो। आरो बुंनो थाङोब्ला जोङो गोबां रोखोमनि ओ जेरै नाफोरखौ जेरै जों फाननानै जेरै जोङो गोबां रां आरजिनोबो हायो आरोना जेरै जोङो सानसेयाव बिदिनो सेजौ गाहाम नैजौ गाहाम बेफोरबायदि जोङो रां आरजिनो हायो आरोना।
औ न'खराव जाना-जानो मोननायजों लोगोसे जोङो रांबो खामायनो हाबाय औ।
खामायनो हायो आरो जेरै जोङो मेसें बोथोरब्लाबो जोङो नानि आंखालानो जोब-जोबनो थाङा आरोना नोंथां जेरै बिलोफोराव जोङो गुरनो थाङोब्ला आरो जेरै जोङो दुब्लि फोथाराव थाङोब्लाथ' जेरै ट्रेक्टरफोरजों हुख्रेम जानाय दानि जुगाव एसे खमखौ जों नुनो मोनो आरो।
औ गोदो बाय औ गोदोनि दिनाव जोङो माने नानि बिबाङा गोदो बांसिनमोन आरो। दा माने गोबाङानो खमायलांबाय आरो खमायलांनो हमबाय गोदो थ' जोङो ओ जों उन्दैब्ला आरोना ओ नाफोरा माने ओ एसे द'हा दहा माइ गायग्रा दहा हाफोरावनो ना फिथिख्रि, सें, गोरिफोरा माने ओ ट्रेक्टर एवना होब्ला जेब्ला ट्रेक्टर एरो अब्लानो माने बास्रावलायनाय बेबायदि ओ गोदावलाबायनाय बेबायदि मोनोमोन आरो ओरैनो हमलाबायनानै मोनोमोन।
ओ हाखर ओ दुब्लिफोर दुब्लि‌ फोथाराव जों हाखर एसे सारब्लाबो जेरै जोङो मागुर नास सिंगि ना गोबां रोखोमनि ना मोननो हायोमोन जि मोजां मोजांनो आरो दाथ' जोङो बेफोर खौ जोङो नुनो थांला आरोना बांद्राय गैबांला। जेरै जोङो नाफोराबो फिसा आजायब्लानो जेरै ट्रेक्टरफोरजों होख्रेमजायो आरो ना। बेफोरखौ जों नुनो मोनो जेरै नाफोरा जेरै अखानायब्ला थैजोबनानै थायो औ गोमालांनो हमबाय औ नंगौ थारैनो। आगोलनि जुगाव जोङो बांसिन बेफोरबायदिखौनो जेरै ना ना फोरा जेरै ओ मेरला दंमोन जों बेफोरबायदिखौ नुनो थांला आरोना नोंथां। जानो लुुबैब्लाबो जों खांख्राइ मासेखौनो जेरै जों नागिरनानै मोनला जालांबाय।
औ औ
आगोलथ' जोङो ओ बांसिनानो जेरै जोङो हा ओ माबाजों
अखा हाजेनबानो अ अखा हाजेनबानो साम'फोर साम' लादायफोरा ओंखारोमोन आरोना गोदो। गोदोनि दिनाव साम' लदायफोरा ओरैबायदि ज' ज' थखा थखा थ बेबायदि ओंखारना थानाय खौ जोङो साम'खौ जों फुं समावनो माने
दैज्लां बोथोरब्लाबो जों गांजेमाखौ मोननो थाङोमोन आरो जेरै जोंनि बर'नि गांजेमा जोबोद गोथाव मोनो जों बर'फोरा जानानै। बेफोरखौ जों नुनो थाङोमोन आरो अब्ला नोंथांजोंना समाबो जानोसै नोंथांमोनाव सावरायनायाव जोबोद गोजोननाय थाबाय।
ओ नोंथांनिसिमबो गोजोननाय थाबाय
औ औ नोंथां औ दे बिदिब्ला